औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामालायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ औ बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जोंना जिउ खुंनायनि राहा बिदिब्ला नोंथांनो आङो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नङा होमबा
औ नोंथां फोरमायलाय
औ। ओ जिउ खुंनाय राहा बुङोब्लाथ' जोङो ओ बिदिनो ओ जिउ खुंनाय बा सं सार जानायाव जोङो जायखिजाया थांनानै थानायाव जोङो जायखिजाया खामानि मावबानो जोङो जिउखौ दैदेनलांनांगौ एबा जों जिउ खुंलांनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ बिदिनो ओ जिउ खुंनाय राहा बुङोबाथ' जोंहा गोबां खामानि दंङ ओ बिदिनो गाव गाव सायख'ना लानानै बा जोङो जायखौ मोजां मोनो बेखौ मावनानै जोङो जिउ खुंनाय जायो लोगोसेनो जोङो बांसिनखौनो जोङो गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो जोङो आबाद मावनानै जिउ खुंनाय। मानो होनबा जोंनि गामि ओनसोलनियाव सुबुंफोरा बिदि बांद्राय साख्रिफोरखौ मावनो नागिराबा मावाबा खायफाया बिदिनो आबाद मावनायजों लोगोसेनो हायफाया गोजान ओनसोलफोरावबो बा ओ बिदिनो गुबुन हादरफोराव थांनानै ब बा जायगाफोराव थांनानै खामानि मावहैनानै जोङो जिउखौ खुंनाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ थिग बिब्दिनो जोङो आरोबाव जोङो अ नुनो मोनो जे बिदिनो खायफाफोरा गारि सालायनानै बिदि जिउ खुङो। थिग बिदिनो जोङो आबादनि सायाव बुङोबा जोङो आबाद मावनानै जोङो गोबां रां बुथुमनानै जोङो जि खुंनो हायो। जोङो ओ नुनोबो मोनो जे गामि ओनसोलफोराव बिदिनो आबाद मावना जानाय लोंनायजों अनगायैबो जोङो फिसा फिसौखौ मोजाङै मोजां सोलोंथाइ होनानै फरायहोनाय बा गाननाय जोमनाय बिदिनो बा इदि जिउ खुंनायखौ आरो। मानो होनोब्ला जोङो दानि दा दा समाव जोङो आबाद मावोब्ला जोङो जेरै जोङो बिदिनो मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बिबा बेफोरबायदि बायदि आबाद मावनानै जों गोबां रां बुथुमनो हायो।जेरै जोङो आबादा जों गोबां रोखोमनि दङ बा दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद बार बा माइ आगा माइ आबार बै फोरनि अनगायैबो जोङो खायफाखौ जोङो नुनो मोनबावो गय बागान बा बिदिनो कमला लेसु थालिर बि बायदि बायदि बागान खालामामनानै खायफाया बिदिनो आबादनि सायाव सोनारानानै जिउ खुङो नङा होनबा नोंथां? मानो बुङोब्ला जोङो ओ मिथिनो मोनो जे जोङो गय आबादाव गोबां रां बुथुमनो हायोबा जों बिदिनो थालिया आबाद बा बिनो दंफांनि बागानफोर खालामनानैबो जोङो गोबां रां बुथुमनाय जेरै जोङो मिथिनो मोनो जोङो नुनोबो मोनो जोङो गामि ओनसोलफोराव औ जेरै जोङो थाम बिगा बा बिगा बिदिनो गय आबाद खालामनानै जेरै जोङो गय फुलिफोरखौ हाथाय बाजार बा नारसारिफोराव थांनानै जोङो फुलि लाबोनानै गय गायनानै बैफोर गयखौ जोङो बोसोराव खमैबो जेनेबा जोङो गिबियावनो जों गय फुलिुलिफोरखौ लाबोनानै गायनायनि उनाव थाम ब्रै बा बोसोरनि उनाव जों नुनो मोनो जे बेयाव गोबां रोखोमनि गय फिथाइ थायो लोगोसेनो जों गय बै गय फिथाइफोरखौ जोङो बा जोङो गोथाङैबो फाननो हायो ब खायफाया न'खरावनो बिदिनो मोननायनि उनाव हारनानैबा बेखौ औ सुफारि महरैबो फाननानै रां खामायो जेरै जोङो गोथाङै जोङो बिफांआवनो जोङो फानोबा जोङो गय फिथाइयाव जों खमैबो ओ ब्रै बिगा बा बिगायाव जोङो नै थाम रांखौ आरामनो जोङो मोननो हायो। थिग बिब्दिनो थालिर बागानफोराबो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोंहा थालिर बागानफोरा माहाफ्रोमबो थायोबा अराय मास थाइनाय बैफोर थालिरफोरखौबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो गायनानै बिदिनो जोङो मोजाङै जोथोन न लाना बाबिखौ अ थालिर बिलाइ गोरानफोरखौ हाफा हाफा हानानै साखोन सिखोनै बा बिदिनो दै हासारफोर होनानै जोङो बेफोरनिफ्राय थालिर बिबारखौबो जोङो फाननो हायो बा जोङो बिदिनो थालिद फिथाइखौ जोङो गोथाङैबो फानो। खाइफा फोमोननानैबो फाननानै जोङो गोबां रां मोनो नङा होमबा नोंथां। थिग बिब्दिनो जोङो जिउ खुंनाय राहा बुङोब्ला जोंआ खायफाबा जोंहा द्राइभारफोरबो जायो द्रायभार मानो होनोबा जोंहा गारि सालायनायाव जोङो गोबां बेथन मोनो आरो जोङो दानि जुगाव नुनो मोन बयबो जोङो बिदिनो इ रिक्साफोर ओंखारनाय बिदिनो इ रिक्साफोरावबो जोङो गोबां रां बिदिनो सालायनानै जोङो रां बुथुमो लोगोसे आरो खायफाफा बिदिनो जोंआ फालांगि मैगं थाइगंनि फालांगि मावनानैबो जोंहा जिउ खुङो। जेरै जोङो हाथाय बाजारफोराव गाव न'आवनो जा एसे हायो। मैगं थाइगं गायनानै जेरै जोङो मेसेंनि आबा जोङो लाइ लाफाखौनो न'आव एसेबाबो जों गायनानै बिखोनो हाथाय बाजार फ्राव फाननानै जोङो जिउ खुंनो हायोबा जों बेफोरनिफ्रायबो एसेबाबो जोङो रां बुथुमनो हायो थिग बिब्दिनो जोङो आरोबाव खायफाखौ नुबोयो बिदिनो ओ दंफांनि ओ बेफारि बा बैफोर दंफांफोरखौ खम बेसेनाव बायना लांनानै बिदिनो समायना रमायना दिजेन होनानै जेरै ओ बिसिना बक्स फालें आलना बिदिनो चेयार टेबोल डेक्स बिदिनो बायदि बायदि बानायनानै बिसोर बेसेन गोसाफोराव फानो आरोबाव जोङो नुनो मोनबावो गामि ओनसोलनिफ्राय ओ औवा बेफारिफोरा औवाफोरखौ बिदिनो सु हिसाबै एसे खम रोखोमाव बायना लांनानै बिसोरो गोबां रां लानानै बिसोरो फानहैयो । नानै जोङो मिथिया आरो नोंथा थिग बिबदिनो जोङो औवा बेफारि बा दंफां बिब बेफारि खालामनानैबो जिउ खुंनानै जोङो ओ नुयो आरो जिउ खुंनाय राहाखौ लानाय। लोगोसेनो जोङो नुनो मोनबावो जोंनि बर' आइजोफोरनि बेलायावबो जोंहा बर' आइजोफोरा हायावबो जोंहा बेफोरो नखरफोराव हेफाजाब होयो हौवाफोरजों समान समान जेरै खायफाफा जि जोम दानानै आरो खायफाफा दा अमा बोरमा मोसौ फिनानै जोंहा बर आइजोफोरा सिफोरखौ दानानै बैफोर सिखौ बिदिनो समायना रमायना आ गाब होनोना बा आगर होनानै बिसोरो गाव गाननाय जोमनायजों लोगोसे हाथाय बाजारफोरावबो होननानैबो बिसोरो गोबां रां बुथुमो मानो होनब्ला दानि जुगाव जि जोमा गोबां बेसेन गोसा आरो बिदिनो बिसोर जि जोम दानायनि अनग अगायैबो ओ लाथा एम्फौफोर फिसिनानैबो रां खामायो बा बिसोरो इन्दि खुन्दुं लुनानै आरो दानि जुगावथ जोङो। मिचिनजों जोङो थाबैनो खम समावनो गोबां निरि खुन्दुं लुनानै जोङो फाननाय बा जि दानायखौ जोङो नुयो थिग बिब्दिनो जि दानायनि अनगायैबो ना हमनाय बा दाउ अमा फिसिनायफोरावबो जोंहा बर' आइजोफोरा गोबां आं आखा फाखा बाब ओ बिब्दिनो जोङो जिउ खुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि नोंथां। मानो बुङोब्ला दाउ अमा फिसिनो जेरै जोङो- दाउफोरखौ जोङो दाउ फिसा फाननायनि अनगायैबो दाउदैफोर फाननानैबो जोङो एसेबाबो रां मोनोबा जोङो बिदिनो अमाखौ खमैबो जोङो माथाम माब्रै खेबसेयैनो लानानै जोङो बेखौ बोसो ओ बोसोरसे फिसिनानै एबा जोङो गु दान दाइन दान फिसिनानै जोङो गोबां बुरजा रोखोमाव बेसेनै जोङो फाननानै जोङो रां मोननो हायो आरो नोंथां जों बयफोर रांजोंनो। गावनि जिउ खुंनायजों लोगोसे फिसा फिसौखौ फरायहैनाय गानहोनाय जोमहोनायजों बिदि जिउ खुंलांनो हायो आरो नोंथां ओ बिदि बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना जिउ खुंनाय राहा लामानि सायाव?
औ नोंथां ओ नों नोंथाङाथ' गासैखौबो मोजाङैनो गुवारै फोरमाय खाबायानो ओ आंबो एसे फोरमायबावनोसै ओ जेरै जोंहा ओ जिउ खुंनाय राहा होनोब्लाथ' जोंना गोबां दङ ओ बेयाव जोङो जिउ खुंनाय राहायाव जोंहा गावबा गाव सुबिदा मथे जोङो गावबा गाव लामाखौ साय ख'नानै लानाय जायो आरो ओ औ जोंना जेरैबायदि गामि ओनसोलफोराव नुयो जे जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो गावनि जिउ राहा महरै जोङो आबादफोरखौनो सायखनाय नुयो आरो जेरै नों थांङा फोरमायदों बेबदिनो जोंना ओ आबाद फोथार होनो आबाद मावनायजों होनोब्ला जोंना बोथोर लायै बोथोर गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंना ओ जेरै दैज्लां बोथोराव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि माइ आबादजोंबो सोनारनाय जायो । आरो बेनि अनगायैबो जोंना ओ गोबां खायसेया उफ्रा आबाद बायदिजोंबो सोनारनायखो जोङो नुदों आरो। ओ जेरैबायदि जोङो ओ न'खराव जानोल' नङा जेरै जोङो फाननानै फाननो थाखायबो बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ गोबां बिबांनि मावनाय जायो आरो आरो जोहा ओ माइ आबादनिफ्रायबोथ गोबां मा होनो मुलाम्फा मोनो। आरो उफ्रा आबादफोरनिफ्रायबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो आरो। बेबायदिनो जोंङो ओ साननो थाङोब्ला जोङो गामि ओनसोलावबो गोबां जिउ खुंनायनि थाखाय राहा दं आरो जेरै जोंना आथिखालाव नुनो थांदों जे गोबां सुबुंफोरखौनो जोंङो बायदिसिना दाउफोरनिबो फार्म बानायनायजों ओ जोङो जिउ खुंबाय थानायखौ नुबोदों जेरै जोंना दाउ बुङोब्लाथ' दिसि दाउल' नङा जोंना ओ जेरै बयलार दाउफोरखौथ गोबां बिबांनि जोंना फाराम बानायनायखौ नुयो आरो आरो जोंना दंबावयो। कयलार दाउ बायदिफोरखौबो जोंङो ओ न'फोरावनो फिसिनानै जोंङो ओ राङारि आंखालफोरखौ सुफुंनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोंना दाउनि अन दायबो जेरै ओ दंबावो जोंना ओ अमाफोरनि फार्मखौबो जोंङो नुयो आरो जेरै अमा फिसा फोरखौ जोंङो फिसा जागि होनानै जोंङो बे फिसाफोरखौ फाननानैबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। आरो जोंना ओ अमाया ओ मा होनो बे अमा बुन्दाफोरखौथ' जोंना फानोब्ला बे बुन्दिफोरनिख्रुइ बांसिन गोबां बिबांनि जोंना ओ रां मोननो थाङो आरो। बेबायदिनो जोंहा ओ बिब्दिनो अमानि अनगायैबो जोंना गामि ओनसोलफोराव आइजोफोरखौ जोंङो जेरै बोरमा बा हांसो दाउ बायदिफोरखौबो लानाय नुयो आरो जोंङो ओ मोसौ फोरनिफ्रायबोथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जेरै ओ बेनिफ्राय गाइखेरफोरनाय मोननाय जायो। गाइखेरफोरनिफ्राय जोंना पनिर घि बायदिसिना जोंङो फाननायखौबो नुनो थाङो आरो आरो बेबायदिनो जोंना औ। गामि ओनसोलनि बुंनो थाङोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो ओ मिस्ट्रि खामानि मावनानैबो जोंङो जिउ खुंनायखौ नुदों। लोगोसे जोंना आथिखालावथ जोंना ओ गामि ओनसोलफोरावबो गोबां ओ सुबुंफोरानो साख्रि मोनबाय नालाय बेनिखाय साख्रिनि गेजेरजोंबो जोंङो जिउ खुंनायखौ नुदों आरो।
औ नोंगौ नोंथा ।
जोंना नोगोर ओनसोलफोरावबो जिउ खुंनायनि राहायाथ' गोबाङानो दङ जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गारि स'लायनानैबो आरो जोंना ओ थिख सिखाल समाव नायनो थाङोब्लाथ गोबां दारिमिनफोरबो ओंखारबाय नालाय बेनिखाय जोंना ओ जिउ खुंनाय राहाफ्रा एसे गोरलै जानानै फैबाय आरो नोंङो ओ नों सुबिदा बायदि नोंङो जेथिं गोसो बेसेंनो थांनो हानाय बायदि आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ। नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा?
औ नोंथां बिदि बिदिब्ला औ औ नोंथां।